नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ होनो हागोन
आङो
औ।
जोमनायनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव दसे सम रायलायनो सानदों नोंथाङा हागोन ना?
औ हागोन।
गाननाय जोमनाय बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' माने मोननै रोखोमनि नुयो जेरै जेरै हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय। आरो बिनि सायावनो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुंबावोब्ला मोननै मोनबावो जेरै अग्रुं दख'ना आरो लांगा दख'ना बे मोननै खौ मोनो जेरै। गाननाय जोमनायखौ बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा जिरादफोरनिफ्राय बुथुमनानै लाबोदों बिसोरो गावनि आखाइजोंनो नांगौ जानाय न'आव नांगौ जानाय जेरै हौवाफोरनि फाननाय गामसा आरो
औ।
दख'ना बायदि फोरखौ माने सिमा बादि फोरखौ बिसोरो गावसोरनो दानानै लाबोदों न'आवनो बेनि अनगायैबो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जेनेबा गहेना गान्नाय। फोराबो आइजोफोरनि गहेना गाननायफोराबो गोग्लैयो बिसोरो गोदोनायाव मालाम बा सन्द्रहार बेफोरखौ गानोमोन खोमाफ्रावबो मोनो खामफासार बा बिदिनो मोनो फुरखरि बायदिफोरखौ गानोमोन बेनि अनगायैबो गन्थंआव बौला ए बा नलद बायदिफोरखौ गानो आसामानाव आसान बौला आसामान बायदिफोरखौ गानो आरो आ आथिंफ्राव गांग्रिं बायदि खौ गान्नायखौ नुनो मोनो मोन जेरै दख'नानि बेलायावहाय बर' आइजो फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसोरनो आखाइजों दाबोखादों आरो बेफोर दानायावहाय गोनां जानाय जेरै खुन्दुं बायदिफोरखौ बिसोरो मिथि इन्दि एम्फौ फिसिनानै माने बेफोरजोंनो खुन्दुं दिहुन माने बिसोरो गावनो गाव आखाइजों दादों बेजों लोगोसे मोनसे बर'फोरनिया मोनसे फोथायनायबो दङ जेरै गोदो गोदाय मा होनो हौवाफोरा जेला दावहायाव थांनो ओंखारो अब्ला हरसेनि गेजेरावनो बर' आइजोफोरा फालि बा आर'नाय दानानै हरनानै। गान हरनाय मानो होनबा बेबायदि गानहैयोबा दावहायाव देरहानानै फैयो। बिदिहोनायबो मोनसे फोथायनाय दङ। बेनिखायनो बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायखौ जोबोद आखा फाखा होननानै बेफोर बुंथिनिफ्रायनो मोननो हायो बेनि अनगायैबो गाननाय जोमनाय होननानै बुंबावोब्ला जेरै हौवाफोरा खर'आव फालि खावखानाय बायदिफोरखौबो मोनो बिसोरो हाबा खेराइ बायदिफोरावहाय खर'आव फालि खाव- खनाय माने खावखानानै लायो आरो खामानि मावनायफोरावबो खावखानानै लायो बेनि अनगायैबो जेरै बर'फोरनि गाननाय जोनाय बर' आइजोफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनायावहाय बाहायनाय माखासे गाबफोरखौबो मिथिंगानि फ्रायनो बुथुमनानै लायो सिगांनि समावहाय जेरै गोजा गोथां गोथां गोमो बायदि गोसोम बायदिफोरखौ बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफां बिलाइ बेदर बिबार फिथाइ बायदिफोरनिफ्रायनो दिहुननानै लाबोदों नाथाय आथिखालाव बेफोरजों दिहुननाय माखासे दोरोङारि गियानफोरा ओ एसे खम जाबोबाय मानो होनोबा सम आरो थासारिखौ नायनानै बर' ओ आइजो फोराबो बेफोरबायदि गाव गावनो गाननाय जोमनायफोरखौ दानानै लानायखौ खम नुबोसै मानो होनोबा बेफोरबायदि दोरोङारि गियानजों गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ दायोब्ला माने गोबाव सम बिनि थाखायनो आरो गाब गानांगौ गाब गानांगौनि बेलायावबो गोबाव स म नायो मानो होनबा गोसोम गाब मोननो थाखायनो खान्थाल मादाजों खान्थाल मादाखौ दग्लिनानै ओ थालिर मैखुनखौ देग्लिनानै गलाय दैयाव गलायनानै बेयावसो खुन्दुं सोमहाबनानै दोननानै सानै सानथाम सोमहाबनायनि उनावसो बेखौ रुयोब्ला बेनि उनावसो गोसोम गाब जायो बेफोरबायदि गोलाव माने हाबा हाबाफारिनि थाखायनो माने बर' आइजोफोरा आथिखालावहाय दोरोङारि गियानजों दानाय एबा गाननाय जोमनाय खौ एसे खम नुनो मोनबाय बिसोरो माने गोदान मुगा जों खुंजानाय जेरै बायदि रोखोमनि रं बिरंनि खुन्दुंफोरखौ बायनानैनो बायनानै दानायखौ नुनो मोनसै बिनि अन अनगायैबो ओ बर' आइजोफोरा गमसा
औ।
हौवा सो ओ मानसिफोरनो गाननो थाखाय गामसाफोरखौबो माने आखाइजोंनो गोदो दानानै लोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौबो हाथाइसालियाव बायनानै मोननाय बायदि रोखोम रोखोमनि गाबफोरनि बा आगरफोरनि ओ गामसाफोरखौ जोङो बायनानै लानायखौ नुनो मोनसै एबा बाहायनायखौ नुनो मोना बेनि अनगायै जेरै आर'नाइ फालिफोरखौबो माने आथिखालाव गोबां हाथाइसालियाव मोननाय बायदि जि रोखोमनि ओ आगर आखाइजों एरनाय आगर आर'नाफोरखौ बायनानै लानायखौ नुनो मोनसै नाथाय गोदो बेफोर आगर एबा बा ओ गाननाय जोमनायाव बाहायनाय माखासे आगरफोर रा सिगांनि समावहाय मि दानि नुनाय माने समायना महर बिफां-लाइफां ओ बिबार जेरै दाउसिन दाउला बायदिफोरनि महरखौनो ओ गावसोरनि जि दानायाव आगर महरै एरखाङोमोन जों बेखौ नुनो मोनो जेरै हाजो आगर दिंखिया आगर आमाय दावराय मोख्रेब फारौ मेगन ओमफ्राय बिदिनो थाइगिर बिबार बायदिफोरखौ जों मोननो हायो बेफोरखौ खौ माने बिसोरो माने गावसोरनि जि दानायाव आगर महरै बाहायोमोन। दा बेफोरनि ओ बेफोर बेफोर गासै हाबा खान्थिफोरखौ सिगांनिफ्राय दासिमावहाय जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय एसेबाबो सोलाय सोल' व नुनो मोनदों जेरै सिगां समाव बांसिनानो बर' आइजोफोर दख'नाखौ गानोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ दखनानि सोलायैबो गुबुन जोलै ओ कुर्था बा सालबार सुट बायदिफोरनि जेनेबा लंपेन्ट जिन्स बायदिफोर फोरखौबो गान्नायखौ नुनो मोनसै गान्नाय जोमनायनि बेलायाव आरो आसान खेरा बा बिदिनो माखासे माखासे गहेना खाथि गान्नायनि बेलायावबो गोबां माने गोदान गोदान मुगानि दिहुनजानाय बायदि रोखोमनि ओ आगर आखाय गोनां गाननाय जोमनाय ओ गहेना गाननायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो दा नोंथांनि ओनसोल ओ नोंथाङा आरो गाननाय जोमनायनि बागै माबा मोनसे फोरमायबावनो हागोन नामा।
औ औव होगोन ओ नोंथांनि बुंनायफोरा थारैनो सैथो ओ नोंथांआ मा बुंदोंमोन जे ओ गोदोनि समावहाय गोदोनि सुबुंफोरा बर' आइजोफोरा गोबां आ दे दानाय लुनाय हाब हुखा गासैयावबो आखा फाखामोन होननानै ओ जेरै बर'फोरा गाव गाव गावनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो गावनि आखाइ जोंनो गावनो दानानै लायोमोन ओ थिग बेबायदिनो नोंथांनि अगदि ओ जोंनि बर' ओ सुबुंफोरा गोदोनि समावहाय ओ आर'नाइखौ ओ जेब्ला ओ हौवाफोरा दावहायाव थाङो अब्ला आर'नाइखौ हरसेयावनो दानानै बिसोर आरो आर'नाइखौहाय बिदिनो गानहरोमोन थांखिया जाहैबाय जेन' दावहायाव देरहासार जानानै फैयो यो बेखौ आ आसा लानानै बिसोरो खौ हरसेयावनो दानानै हौवाफोरनि थाखाय गानहहरोमोन होननानै थारैनो सैथोनि सखौ नायोब्ला दानि मुं सम आरो बोथोरखौ नायोब्ला जैफोरखौ दा नुनो थांलिआ आरो हेल' नोंथाङा खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां।
हेल' खोनादोंना?
हेल' औ खोनादों नोंथां। खोनादों ना? हेल' नोंथाङा खोनादोंना?
नाथाय
आ।
ओ दानि समावहाय जों बेफोरखौ नुनो थांलिया आरो दानि समाव ना दावहा नुलिया आरो। बेदि ओ हारा जेरै
बाथ्राखौबो जों बुंनो हायो बर'फोरा गाननाय जोमनाय खना गामसा आरो ओ बुंनो थाङो ओ रजं सु बेफोरनिफ्राय थाखाय ओ जे जे ओ आबाद मावनाय समावहाय आइ आथिं आलाफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोरो दङ फांनिफ्राय सेन्देल बनाय नानै गानोमोन होननानै जों मिथियो आरो ओ जेरै बिसोरो खोरोम खोरोम दंफां होननानै जों मिथियो ओ खोरोम दंफांनिफ्राय बिसोरो सेन्देलफोर
बानो। नायनानै गानोमोन होननानै जों मिथियो आरो। दा बेखौनो बुंनो सानो। गोदोनि गाननाय जोमनाय।
ओ आरो दानि गाननाय जोमनाय गोबां फारागथि दङ' ओ गोदोनि समावहाय ओ ओ ओ बर' हारिफोरा ओ गाव गावनि ओम दोरोङारि। गाननाय जोमनायखौ ओ गोबां ओ औ गाव गावनि सम आरो बेसेनफोरखौ नायालासिनो बिथांमोना गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ ओ गोबां ओ मा होनो बे खौ खौ लाबोदों आरो फालिबोदों नाथाय दानि समखौ नायोबोला गोबां ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै दानि समावहाय गोबां सोलोंथाइ ओ गियान आरजिनायजों लोगोसे ओ माखासे ओ साखरि बाखरि मावनानै गोजान जायगाफोरावहाय बेनि आखाइनि बेनि ओम बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दोन